हेल'
औ
हेलौ
औ
हेलौ नोंथां आ आंनि आवाजखौ खोनादों ना
खोनादों नोंथां खोनादों
अ ओं खोनादों नोंथां खोनादों दा नोंथां गिबियावनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय
औ
औ दा बे समावनो नोंथां आं नोंजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनोनानै कल खालामनाय जादोंमोन आं नोंथांजों रायज्लायनो हागोन ना
हायो हागोन रायलायनो हागोन नोंथां
औ दा जोंना आयदाया जाहैबाय औ, दा जोंना आयदाया जाहैबाय
सोलोंथाइनि सायाव रायलाय औ रायलायनो
दा नै जोंना सोलोंथाइ बुं सोलोंथाइ बुङोब्ला जोंना उन्दैनिफ्रायनो जोङो जोनोम जानायनि उननिफ्राय जोङो मा होनगोन बेखौ जोंथ' उन्दै जानाय समाव बुजिया नालाय। जोङो मा मावनांगौ मा मानांगौ थिग बे समावनो जोंखौ जोंनि बिमाया गाइखेर जाहोनानै जोंखौहाय फेदेरो फथाव ओ फोलावो। दा बे समाव जेब्ला जोङो एसे एनै बुजिनो हानाय जायो। जेब्ला जोङो थाम, ब्रै बोसोरनि जायो। बे समावहाय बिमाया ओ गावनि बिमानि रावैनो जोंखौ फोरोंनानै माखौबा जा माखौबा अ लों माखौबा ग' बेफोरबायदि बर'नि सोदोबजों बा गावनि सोदोबजोंनो बुंनाय बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनोमोन आरो दा बेखौनो जोङो उन्दैनिफ्राय मोनसे- मोनसे बिमाया जायखौ फोरोंदों बेखौनो जोङो सोलोंदों। बेनो सोलोंथाइ नङामोन होनबा आब'?
नंगौ नंगौ।
नंगौना नोंथां? औ दा बिदिब्ला गुबुन -गुबुन रोखोमनि जायो थेवब्लाबो नैबे मोनसे सोलोंथाइ आरो जोंनि थांना थानायनि बेलायाव माने जों जेब्ला जों जनम जायो बिनि उननिफ्राय जोङो माने गुदि सोलोंथाइआनो जों बेखौ नांगोन आरो। दा बेनि उननिफ्राय जोङो सोलोंथाइ बुङोब्ला ओ ब्रै बोसोर बा बा बोसोरनि उनाव जोङो ओ थाखो फरायनाय जायो। थाखो माने जोंनि मेन माने सेकेणड नांगोन आरो बेखौ सोलोंथाइ लाजेनग्रोनाय जिखुनुखि जोङो फरायनो लिरनो बेफोरबायदि सोलोंनाय ना ओ जोङो बेखौ ओ सोलोंनानै ओ मा होनगोन सोलोंथाइ लानानै जोङो ओ गावनि लिरनाय फरायनाय बिनि बागै मा- मा लिरबा माया अ बानाम जागोन मा माखौ फरायब्ला माजों बानाम जागोन जों बेफोरखौ ओ गुदि सोलोंथाइनिफ्राय लानो हायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोथां। गोदोनि दिनावथ' सोलोंथाइखौ इसेबां मानि इम्परटेन्टबो खालामामोन खिन्थु जोङो दा जोंनि सोलोंथाइया बुहुद गोनां दा नङा होमबा?
औ।
बे सोलोंथाइखौ दा बयबो ओ गोदोनिफ्राय दा साबसिन बांसिन होसोगासिनो दं सोलोंथाइखौ बांसिननिफ्राय बांसिन लानो नाजागासिनो दङ नङा होमबा दा बयबो बहुद गोनां सोलोंथाइ थायोबासो
औ।
नोंथा
खोनादों नोंथां खोनादों। दा जोंनि आथिखालावहाय सोलोंथाइ गैयाबोला सोलोंथायाइ गैयाबला मा होनो आगानसेबो दावगानो हाया नङा होमबा नोंथां? अ दा सोलोंथाइ गैयाबोला जोङो मोनसे समावहाय जोङो लिरनांगोन, मोनसे समावहाय जोङो मोनसे बानानखौ फरायनांगोन, बा सोलोंथाइ गैयाबोला जोङो बैफोर लिरनाय फरायनायनि बागै लिरनाय फरायनायखौ जों रोंनाय नङामोन। दा बेयो जाहैबाय जोंनि सोलों सायाव सोनार आरो। दा जों जायफोरनाखि गैया बैफोरबायदि सुबुंफोरना मा होनो आगानसे ओ जानो हागौ बियो गामि गामि समाजावहाय माने गामियावहाय रायजो जानोखौ रोंगोन, बा बिमा बिफा जा फोरोंदों बेफोरखौहाय मावनो दांनोखौ जा मावनानै दांनानै जानोखौ हागोन। खिन्थु आथिखालाव जानाखि जा थासारि सोलिदों बेफोरखौहाय लिरनाय फरायनायनि बागै आगानसेबो बियो दावगानो हानाय नङा आरो। जायनाखि सोलोंथाइ माने लिरनाय फरायनायनि बागै जायनाखि सोलोंथाइ गैया। बेफोर आगानसेबो दावगानो हानाय नङा आरोना नोंथां।
सोलोंथाइ सोलोंथाइया जोंनि थाखाय बुहुत गोनां बेखौथ' जों मिथिखागौवानो। जों सोलोंथाइखौ लानांगौ सोलोंथाइखौ जोङो लानांगौ लोगोसे आरो जों रोङोबा आरो गुबुनखौबो जाहाथे जोङो सोलोंथाइखौ बांसिननिफ्राय बांसिन लानो हायो बिनि थाखाय जोङो बुंनांगौबो फोरोंनांगौबो जायो। मानो होनबा सोलोंथाइ गैयाबानो
सोलोंथाइ गैयाबानो जोङो मानसिफोरा नोङो आं डेभलप जानो हाया नङा होमबा।
औ औ नोंथां औ।
जों आरो जों सोलोंथाइ थाबासो हारिखौबो जौगाहोनो हायो नङा होमबा। गावनि बर' रावखौबो जों जौगाहोनो हागोन नङा होमबा। थांनानै थानो थाखायबो सोलोंथाइ नङाबानो जेबो मावनानै खालामनानै जों जानो रोङा नङा होमब्ला।
औ औ।
दा जोंनि जायगायाव दा जोंबो सोलोंथाइखौ दा बहुद माबा बांसिन इमपरटेन्ट होगासिनो थागासिनो दङ।
औ औ दा सोलोंथाइया गोबां गोबां बिथिङाव जायो। लिरनाय फरायनाय, मावनाय दांनाय ना जायफोरनाखि सोलोंथाइखौहाय जोङो हारसिङै मोनथिया। बा जाय जाय फोरफोरखौखि जोङो गुबुन माने गुबुननि आखाइ साया लानानैसो जोङो मावनो हायो। दा बेफोरखौ जोङो हारसिंथ' रोङा नालाय दा जोङो गुबुननि मदद लानानै मावनांगौ जायो। बेफोरखौहाय जोङो लासै लासै सोलोंलांनांगौ जायो आरो। अब्ला जोङो सोलोंथाइ मानो हारसिं हायालासिनो जोङो गुबुननिफ्रायसो लानो हायो। दा बे हिसाबै जोङो सोलोंथाइखौ मोनसेनिफ्राय मोनसे मोनसेनिफ्राय मोनसेसो जोङो सोलोंलांनो हागोन आरो। ना नों
नंगौ औ।
दा सोलोंथाइ गैयि बेफोरखौ जोङो जुदि सोलोंना लायाब्ला उनावहाय मावनो दांनोखौ जों रोंनाय नङा। बा माबा मोनसे जायफोरनाखि इम्परटेन्ट खामानि जों बेफोरखौ सोलोंनानै लायाब्ला जोङो मुलामफाखौ माने जों मोननो हानाय नङा आरो उनाव। औ। दा नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ नोंथां।
औ।
सोलोंथाया जोंनि थाखाय औ बहुद गोनां जोंनो दा नुनो थांगासिनो दं गोदोनि समाव सोलों थाय गैयै समाव जोङो बहुद बुजिनायाबो खममोन दावगाला जों दावगालांनोबो हायामोन बांद्राय दाथ' सोलोंथाइ फैनानै जों जोङो दा सोलायबोगासिनो दं बहुद दडेभेलप जाबोगासिनो दं।
नङा होमबा? दा बेनि थाखायनो जोंनो सोलों थाइखौ बुहुद गोनां दा जों सोलोंथाइखौ लानानै दा बहुद दडेभलपबो जागासिनो दङ।
औ औ दा गोदोनि समावहाय मामोन
दा मोजां मोजां खामानियावबो गोदोनि समावथ' नों सोलोंथाइ खौ‌ इसेबां माने हास्थायामोनबो एसे एनै फरायनानै थायोमोन नङा होमबा? खिन्थु दा नुनो थांबाय दा बयबो बांसिननिफ्राय बांसि सिन सेस्था खालायगासिनो नागिरगासिनो बयबो दा ओ ओ दाथ ओ जोंनि बिदिन बर माहारिफ्रा नुनो थांगासिनो दं बिराद सोलोंथाइ लानानै गिदिर गिदिर खामानि मावगासिनो दं मोजां मोजां मानसि जानो थांगा बे दं नङा होमबा
औ औ।
उम।
दा मोजां सोलोंथाइ लानो हायाबोला जोंनि मा जायोनो ओ मोजां सोलोंथाइ लानो हायाबा जोङो कलेज गानो हाया दा कलेजनिफ्राय जोङो इउनिभारसिटि थांनो हाया औ औ औ।
मोजां लामायाव आगान सुनो हाया जायो जोङो।
औ औ।
खामानिफोरखौ नों मावनो रोङा जायो।
औ दा जोंना गोबां मानसिफ्रानो माने गावबागाव एम थायो नङा होमबा? बे एमाहाय मा नो ओ रावबोथ ओ फिसा फिसौ एमखौ लाखाया नालाय सोरनाबाथ डक डक्टर सोरनाबा इन्जिनियार सोरनाबा साइन्टिस्ट बेफोरबायदि गोबां ओ बिजोंनि माने बिथिङाव एम नायनानै जोङो दावगानो आगान सुरनो हमो आरो। दा बे हिसाबै जोङो मोजां सोलोंथाइ लायाबोला मोजां मार्क पार्सेन्टेज लायाबोला जों मोजां कलेजआव एदमिसन मोननाय नङा मोजां कलेज फ्राय एडमिसन मोनाबोला जोङो मोजां इन इन्टारभि इन मा होनगोन मोजां इन्ट्रेन्स एक्जाम होआबोला जोङो औ औ।
साख्रिफोर मोनो मानो बुहुत खस थ जायो आजिखालिनि जुगावथ नोङो दा फरायनायखौ बुहुद इम्परटेन्ट होगासिनो दं ना ओ बिनि थाखायनो बुहुद गोनां सोलोंथाया।
औ।
दाथ बादि नांलायगासिनो दं सोलों थायनि थाखाय दा बादि नांलायगासिनोसो दं बयबो जाय बांसिन सोलोंथाइ लानो हायो बेनो देरहायो नङा
औ औ औ। दा सोलोंथाइनि बेलायाव ओरैबायदि जाना दङ जायनाखि बांसिन पइन्ट लानो हागोन बिसोरसो माने मोनसे सिटखौ मोननो हागोन। आरो जायनाखि मोनसेनि उनाव माने जाय फोरनाखि खम बिसोर माने मोननाय नङा बेबादि आरो दा बेनिखायनो माने सोलोंथाइखौ औ औ दा सोलोंथाइखौ ओंखायनो बिराद गोबां गोसो होनांगोन आरो। दा जायफोरनाखि खम सोलोंथाइ लानाय ओ बेफोर माने लाइफआवहाय साक्सेस जानो हायैखौ जों माने ओ ओ गोबां नुनो मोनसै आरो आथि खालावना ओ खोनादों नोंथां। बिदिब्ला नोंथां दा जोंना समाबो नै जानानै फैबाय। दा बिदिब्ला जोङो दोनथलायनो हासिगोन नामा नोंथां।
दे दे जागोन नोंथां।
खनसेबाव नोंथांनिसिम ओन नैबे मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय जाबाय।
गोजोननाय थाबाय।
गोजोन्थों नोंथां बिदिब्ला।
गोजोन्थों।
औ